हेल औ खोनादों ना
खोनादो नोंथां
औ दे बिदिब्ला बे समाव जोङो बर हारिनि मावनानै जानाय बा आबादनि सोमोन्दै बे समाव जोङो सावरायनि सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
ओम हागोन
खोनादों ना औ नोंथाङा नोंथाङा जेराव नेट नांदो- जेराव नेट नांदों बेयावनो थांनानै मोजां रायजलायहरदो बे बिदिबा जोङो ओ सावरायनि औ आबाद- होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे नो हायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर हारिया आबाद मावनानै जानाय मोनसे हारि जेरैहाय आबै- आबौ बा आइ आफा आफानि समनि आबाद मावनायनै जोंनि बर हारि- या जाबोबबाय थादों आरो बे आबादखौ- खौनो दिनैसिमबो आरो दायोबो बेबायदि मावबाय थादों दिनै आबाद होननानै बुङोब्ला बे खौ जों मोनथिनो हायो माखासे आबादखौ बेबायदि दुब्लिफोराव गोरान हाफोरावहाय बेबायदि ओ आबादफोर मावो आरो माखासेफोरा गिसि आबादफोर बेबायदि मावो। आरो गोरान आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बेबायदि आबादफोर दोङो जेरैहाय ओ माखासे मैगंफोर नैबे दायो दैज्लांनि समाव जोङो गोबां बेबायदि मै गंफोर मोननो हायो। जेरै फोरला जिंखा, लाव बंगा, केरेला आरो सबाय बिमा। बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद जोङो मोननो हायो। आरो गिसि आबाद हिसाबै दायोथ' नै जोंहा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव गासैबो बासाफ फ्रोमबो बर'फोरानो गोबाङानो बेबायदिनो माइ गायनो, माइ गायनाय बेबायदि आबादफोरखौ मावो। आरो जोङो माइखौ माबाय दि गायो होननानै बुङोब्ला माइखौ गायनो गिबियाव हाखौ हालेव ग्रोनानै लानो गोनां जायो आरो बिनि उनावहाय बेबायदि खोथियाफोर फोनानै लानो गोनां जायो। आरो बै जेब्ला खोथियाखौ फु ओ गोदोर जायो खोथियाया अब्ला बेखौ फुनानै बेबायदि हालेवनाय हायाव हाय माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ गायो आरो गाय नानै बेखौहाय जोङो बेबायदि आबादफोर जोङो मावनो हायो बे समाव नोंथाङा ओ माबा फोर आबादनि सोमोन्दै बा मा मा जोंनि बर' सुबुंफोरा आबाद मावो बेनि सोमोन्दै बुंनो सानोब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन।
औ खोनादों।
ए दे बुंनायसाय।
ओ आङो दायो बे समाव आबादनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै
औ
उम दायोथ' जे दैलां बोथोर ओ जों मिथिखायो गासैबो दायो आबाद मावनायाव गासैबो मुखुब । बेजोंनो लोगोसे दायो जिहेतु गायदों फुदों । बेनिफ्राय दायो जिहेथु गायखांबाय गायखांनाय लोगो लोगो जेथिया हानाय बोथोर सफैगोन होमब्ला बे आबादखौ जों गासिबो बुथुमनानै लायो । बेनि गेजेरजोंनो जोंङो गावनि नांगौखिनिखौ जों बुथुमनानैहा लानो हायो दैज्लां बोथोरनि गेजेरजोंनो । जोंहा दा बे दैज्लां बोथोरावनो गासै गासै बिबायदि आबादथिलिफोरखौ जोंङो गावबा गाव गावबा गावै बिबायदि मावख्रुबनानैहाय जोंङो गाव गावनि ओ जानायनि आदारफोरखौ जों बु थुमनो हायो बेजों लोगोसे मैगं थाइगंफोरखौबो जों बुथुमनानै लानो हायो दैलांफोराव जेरै ओ जि दैलांनि मैगं लाव गोदैफ्राबो लाव गोदैफोर दङ आरो लोगोसे केरेला
औ
भल
औ
बेफोरबायदि आबादफोर दोङो मैगं थाइगंनि
औ
ओमफ्राय
ओ नोंथांङा बुंनाय बाथ्राया अ हसायैनो गासै बो सैथो आरो थार दिनै जोंङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै आरोबाव जोंङो गोथौयै नायनो थाङोब्ला जोंङो मोननो हा हायो गोदोनि समाव माबायदि आबाद मावोमोन आरो दानि समाव माबायदि आबाद मावो गोदोनि समाव जोंङो नायो ब्ला मोननो हायो ओ आबाद मावनाय होनोब्ला बा आबाद मावनो थाखै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय माइ आबाद आनो बयनिसाय गोनांसिनमोन आरो बे खौनो बांसिन गोसो होनानै नै जोंनि बर' हारिनि आबै आबौमोना मावबोयोमोन । जेब्ला बिथांमोना दैज्लां सम सफैयो माइ गायनायनि सम जायो । अब्ला बिथांमोना फुंनि थाम बा ब्रै रिंगायावनो खोमसि खोमसि न'निफ्राय मोसौ होबोनाय जोङो खोनानो मोनोमोन बा जोङो नुनो मोनदों मोनबोदों आरो बिथांमोना बेबायदि मोसौ मोसौजोंनो मानस मोसौ मानै होनानै बेयावहाय नांगोल आरो जुंगालजोंनो मानसिया होनानै बेबायदि ओ आबाद मावनो फोथारफोरखौ बेबायदि हालेवोमोन। आरो हालेवनानै बेबायदि बे हाफोरखौ गोमोन खालामनानै लायोमोन। आरो गोबांथ फोर बेबायदि बिदिनो मानसियानो आबाद मावनो थाखाय बेबायदि खस्थ' खालामनानै बेबायदि आबादफोर मावोमोन नाथाय जोङो दानि जुगाव नाय ब्ला मोननो हायो ओ आरोबाव सिगांनि समावहाय माइफोरखौ माखासे आइजोफोरा ओ बेबायदिनो गायनाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो हानायफोरखौ नायोब्ला खासिदों मानसियानो हायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो जेब ब्ला नायो दानि मानसिफोरा बेबायदि आबाद मावनाय होनोब्ला गोबाङा ओ उम सहस बा गोरलैनि सायाव गोरलै बेबायदि खामानि मावग्रा। बेबायाददि जाबोबाय जेरैहाय ओ आबाद मावनो थाखै जोंहा माखासे टेकनिकेल बा ओ माखासे मेसिनफोरनि बुस्थुफोर ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय टर टेक्टर फोरजों जोंङो हालेवनो हायो। सिगाङाव ओ नांगोलजों हालेवोमोनब्ला दायो ट्रेक्टरजों हालेवोसै। सिगाङावहाय बेबायद दि माइ गायनो थाखोय गोबाव सम हालेवनांगौ जायोमोनब्ला दायो दस से समावनो हालेवनानै। माइ गायनो हायो। टरनि गेजेरजों आरो बेजोंनो लोगोसे ङो सिगाङाव। मानसिफोरा माइ गायोमोन नाथ थाय दानि जुगाव जोङो मेसिनफोरख खौ बाहायनाय जोङो नुनो मोनो। आरो। ओ हानायनि बेलायावबो सिगाङाव। ओ मानसियानो हायोमोन। खासिजों नाथाय दायो मिसिनफोरजों हायो। आरो सिगाङाव। नानाय माइ नानायखौ जेब्ला बो मोननायखौ बुथुमनानै सेख्लायाव लाङो। बे समाव मानसिफोरानो। बेबायदि मोसौजों नायोमोन। सेख्लायाव गिदिं गिदिं ना थाय दानि जुगाव मेसिनजों बे एक घन्टा, से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेरावनो बेबायदि ओ, ओ नाखांनाय आरो बेबायदिनो बाख्रियाव सोनो हानाय । जोङो नुनो मोनदों। अब्ला जोङो मोननो हायो गु बां बेबायदि ओ गोख्रैनि सायाव गोख्रै जाबोदों जोंनि आबाद मावनायफोरा। आरो बेबायदिनो जौगाबोदों नोंथाङा आबादनि सा सायाव आरोबाव बुंनो गोसो जादोंब्ला बे समाव बुंनो हागोन।
आबादनि बागै। आरो। बेनो ओ जोङो जिहेतु आबाद मावबाय। बे मावनायनि फिथाइखो निस बिजों मोननो हायो। दैज्लां बोथोर जिहेथु। बेयावनोसै जोंहा बुथुमना लानांगौआ। आरो। बेजोंनो लोगोसे बे आबाद दैज्लां बोथोरनि आबाद बुथुमनायनि गेजेर जोंनो जोङो ओ बोसोरसेनि खाथियावहा जोङो बुथुमना लाखानो हायो। मानो होनबा जोंहा जानायनि। थाखै जोङो बेबादिनो खस्थ' खालामनानै बे दैलां बोथोरावनो जोङो दै बार अखाखो नेवसिनानैब्लाबो जोङो खस्थ' खालामो मावसोमो। बिनि गेजेरजों खस्थ' थ' खालामनायनि गेजेरजों जों आबाद मावनायनि फिथाइखौ जोङो ओ मोजाङैनो जोङो मोनफुंनो हायो।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो जोंनि बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो ओम आबाद मावनानै जाबोनाय बेबायदि हारि आरो दासिमबो बेखौ मावबाय थादों आरो इयुनावबो मावगोन होननानै आसा खालामदों जिहेथु जोंहा बेबायदि मावनायाबो जोंनि मोनसे ओ मोदोमनि गोलोमदैखौ ओंखारहोनानै मोदोमखौ बेबायदि मोजाङै लाखियो आरो बे जोंनि आबाद फोरा जोंनि थांना थानायाव बा जोंनि संसार जानायाव खावरि बिथिङाव मानसिनि थांना थानायाव गोबांथार सहाय होबोनायखौ जोङो मोननो हायो आरोबाव जोङो मोनो हा हाबावो माखासे आबादफोर जोंनि गेजेराव मैखोमहै बेबायदि मावो जोंनि ओ ओनसोलफोराव जि हाय ओ मेसें बोथोराव थुरमुसनि बेबायदि आबादफोर मावो लोगोसे बिलाहिफोरनि आबादफोर मावो आरोबाव बेबायदिनो गोबां ओ स्ट्रबेरिफोरनि आबाद फोर मावो आरो मसें बोथ थोराव जोङो मोनबावो बेबायदिनो मैगं थाइगंनि माखासे आबादफोर बिलाहिफोर आरो दायो दैज्लां बोथोर नै जोंहा खुसेरफोर बेखौ जोङो गाव गावनो आबाद मावनानै जोङो दिहुननानै ला ना हायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर हारिनि सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो गाव गायनि जानो गोनांखो गावनो दिहुननानै लानो हायो गुबुननिफ्राय बेबादि बायनानै जानाय जानो गोनां जोंहा बेबादि जाया
जाया
औ दे नोंथाङा बुंनोब्ला एसे बुंबावनो हागोन खोनादोंना मा मा आबाद जोङो मावनो हाब मावो औ
दैलां बोथोरावहाय
औ
उम
जोंहा गोबां रोखोमनि आबादफोर दोङो जायखौ जोंनि समाजनि मानसिफोरा मावनानै दिनै जाबोबाय थादों आलि खोयो खदालदों बिख बे फोरो जोंनि आबाद मावनाय दायोथ' दैज्लां बोथोर। बयबो दुब्लि फोथाराव। थानानै गोबां गावनि। मावनो गोनां आबादफोरखो बेबायदि सानदुं अखा बारसोमनानैबाबो। मावबाय थादों आरो बेबायदिनो जेब्ला जोङो। दैज्लां बोथोराव खस्थ' खालामनानै आबाद मावगोन जोङो मेसें बोथ। थोराव मोजां फिथाइखौ जोङो मोननो। हागोन। अब्ला जोङो दिनै फरायनानै नोंथांजों सावरायनानै जोङो मोन थि मोनबाय आबादा जों बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गोनां। आरो माबायदि गोसो होनानै जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा मावबोगासिनो । अब्ला जों आबाद नि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो एसेयावनो दोन्थ'नोस सै गोजोनथोंसै नों नोंथांनिसिम बेफोर गासै बाथ्राखौ नोंथांजों सावरायनो मोननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय।
साबायखर गोजोन्थों।